खोनादोंना
औ नोंथां खोनादों नोंथांङा आंनि माथोखौ खोनादों दा औ गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम
औ
औ
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि हामबाय होननाय जासि खिहरनाय थाबाय
औ नोंथां ओ बेनिफ्राय जों दा दैज्लां बोथोर थोनि सायाव आं दैज्लां बोनि बोथोरनि जा माइ आबाद बेनि सायाव नोंथांनियाव आंङो मोननैसो बाथ्रा मोन्थिनो लुुबैदोंमोन नोंथां आनो फोरमायनो हागोन ना
औ फोरमायजागोन नों थां अ दाथ जोंङो मिथिखायो दैज्लां बोथोर होनोबा जोंनि गासैबो ओनसोलावनो गासै गासैबो गामिफोरावनो बेबायदिनो गायनाय बयबो गामिफोरावनो जागासिनो दंङ बेबायदिनो गासैबो बेबायदिनो खोथिया फोनाय आरो आलि दाननाय माइ फोनाय बेबायदिनो दायो गासै हाब जागासिनो गासैबो गामिफोरावनो गासैबो ओनसोल फोरावनो जोंनिथिंबो बेबायदिनो फ्रायानो बेफोरबायदि गायबाय आरो माखासेफोरा बेबायदिनो फोदोंबो जोंनिथिं देग्लाय बांसिन बांसिनानो गायालासिनो बेबायदि फोदों
औ
आरो बिथिंहाय जोंनि खाथि खालायावथ सोबानो गायखांजोब्बायानो होननानै बुंजायो यो बेबायदिनो जोंङो मिथिनो मोनो बेबायदिनो गायनायनिख्रुइ फोनायाबो बेबायदि बिदिनो जोंङो मोजाङै जोथोन लायोबा मै होयोबा बेबायदिनो बिगायावहाय बाइस मनफोरखौ मोनो होननानै मिथिनो मोनदों आरो आरो जोथोन लानाय जायाबा बेबायदिनो मैफोर होआबा मुलिफोर भिटामिनफोर होआबा बेबायदिनो खम मोननाय जायो बेबायदिनो सथ्र मन अथ्र मन मोननाय जायो आरो नो जोंङो दैज्लां बोथोरावनो बेफोरबायदि आदारफोरखौ माइफोरखौ जोंङो गायनानै बुथुमनानै लायाबा जोंङो बेबायदिनो अलसि जानानै थायोबा जोंङो रसा नांगोन बेबायदिनो जोंङो बिनिखायनो देहा थानायावनो मावनो हानायावनो जोङो दिनै गायनानै बुथुमनानै लानांगौ
जोङो अलथिया जाब्ला बेबायदिनो रसा नांगोन आरो जोङो बेबायदिनो मावनो हाबासो मावग्रा जाबासो जोङो मोनजागोन बेबायदिनो जोङो ओ दायो दैज्लां बोथोर गायनाय फुनायनि दिन जोङो बेबायदिनो गायनानै बेबायदिनो माइफोरखौ बुथुमनानै लानानै जोङो बेबायदिनो हानाय समावहाय मोनबा हासिगोन बेबायदिनो मारा होसिगोन दाथ' फ्रायानो बेबायदिनो ट्रेक्टर टरजों होनाय जायो मेसिनफोरजों बांसिनानो दायो मोसौजों नाया दानिया बांसिनानो मेचन ओंखारबाय आरो हालेवनायफ्राबो बेबायदिनो ट्रेक्टर जों गासैबो फ्रायानो हालेवनाय जायो अब्ला नोंथाङाबो नों बिथांमोननिथिं गायनाय फुनाया माबायदियै सोलिदों आरो माबायदियै दायो जादों फोरमायनो हागोन
औ नोंथां जोंनियाबो गायनाय फुनायाबो दा सोलि
औ औ
फैसा खायसैया बिदिनो
औ
नो खायसेया गोथौ हाफोरखौ गायनायनो दंबावो दा ओरैनो अखा खानाय बोथोर नालाय बिदिनो आबादाव जोबोद मोजाङैनो दै लांबाय थायो बिदिनोायफोराा आबादफोर गायखांबाय नि जा आबु दा माइयाव जोबोद मोजाङैनो दैया दं बिदिनो निटसय ग दा दै थानाय समावनो जों जुदि हासार मुलि बाहायोब्ला बेयो साननैसो थानायाहनायावनो साननैसो बे
औ
नो हायो बिदिनो जों बिदि जों जुदि दै जोंनि बा दावदा अखा हाबाय थायोब्ला जोङो मोजां फिथाइखौ मोजां मोनगोन होननानै साननानै लानो हायो आरो नोंथां बिदिनो खायसे खायसे
औ
द अखा हानायजों लोगोसे दै बाना जानानै बारा गायनो हायो हायाखैमोन बेनो दा ओ सानदुं दुंबाय नालाय एसे खमायनाय जाबाय दै जिखिनि द जानानै दंमोन खोथाराव बेनिफ्राय जा ह खायसा खायसेफोरा हालेवनानै हालेवनानै गायनो फोंबाय खायसे खायसे जोंनि आबादफोराव खायसे खायसेया माइ
औ
उ बिदि हासार मुलि बाहायखायो मानो होनब्ला बिथांमोना बुङोदिे हासार मुलि बाह नायफायोब्ला बिदिनो माइआ थाबनो मानैखौ बियो थिनस
हेलौ नोंथां बारा खोनायाखै नेट प्रब्लेम जादों
औ खोनाबाय नोंथाङा?
औ दासो खोनाबाय माबा नेट नाङाखै। औ दाखोबाय हय दा खोन बाङाखैमोनथयो
औ बिदिनो खायसे खायसे गायजी खांबाय बिदिनो मोजाङैनो गायखांबाय। माइ आबादखौ माबायदि गायो बब्ला जोङो दैयावनो माइखौ जोङो दुब्लिखौ एवगोनांगोन बेनिफ्राय ाय दा खैथियाफोरनि थाखाय जों दा बेहाय जो खथिया जना ोनयाखौ जोङो मोजाङै। होनानै बियाव हासार सासार होनांगोन बेनिफ्राय दस फन्द्र' दिननि उनाव बा जों बिनि जों बेखौ फोनो हानाय जायो जेब्ला जों गायनो हानाय जायो अब्ला जोंनि फ फोथारखौ जों मोजाङैनो एवो। बेनिफ्राय बे एवनायाव जोङो हासार मुलि बायदि ब बाहायनानै जोङो बेखौ। मोजाङैनो गायो आरो बिदिनो बेनिफ्राय जेब्ला बियो गायाखोननानै जेब्ला बेखौ हानाय यो अब्ला जों बेखौ न'नि मानसि लानानै जोङो हायो बा जों थ खायसे खायसे जायगायाव बिदि मेचिनजोंबोा हानायखौ जों नु मोनो। मोनो गोनोखौो मुगा नालाय बिदिनो मसिनारि जों हानायखौ नुनो मोनो बिदिनो जों बेखौ न'आव हाना लाबोनानै जों बेखौ मारन होग्रा मेचिन गोनोखो मुगानि ट्रेक्टर बा बिदिनो मारेन हाग्रा मेसिनफोरजों जों मारोन होनानै बिदिनो जिगाबखौ एक्सट्रा माइखौ एक्सट्रा खालामनाय जायो। बिनिफ्राय जाखिनि माइ मोनबाय। बे माइखौ जोङो जानो समायब्ला जों बेखौ बिदिनो जों बेखौ सान्दुङाव फोरानो बे सानदुुंआव फोराननानै जों बेखौ माइ मिल आव लां ाव लांनानै जाखिनि माइ बे माइखौ जोंनो माइ मेलनिफ्राय सौनानै हरो बे माइ म निफ्राय जों माइरं आरो गुन्दैखौ जों मोनबोननो हायो आरो खायसे खायसे या जेनेबा आंनो न'आव जुदि अमा दाउफोर थायाबा बे गुन्दैखौ बे माइ मिलावनो फाननाय। जों नुनो मोनोनिफ्राय माइखौ माइरंखौ जों लान जों नुनो मोनो आरो बिनिफ्राय औ खायसेया बिनो बे माइरंखौ न'आव लाबोनानै जायो। सबफ्रोमबो जायो बेनिफ्राय बे माइरंफोरखौनो दाउ अमा बायदिफोराबो मोनजाफायद आरो हांसोफोराबो मोन गुन्दै बेनिफ्राय जाखिनि गुन्दै बे गुन्दैखौ खायसे खायसे लाबोनानै अमानो होयो सोरबा खायसेया मोसौ सोरबा हांसोफोरनो होनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय जाखिनि मा जोंनियाव। मा होनो जिगाब थाबाय बे जिगाबखौ जोङो दैज्लां समावथ' होनो जेरावबो जागा गैया जायो।
औ।
ए। मोसौनो जोङो होनायखौ जों नुनो मोनो बा ओरैनो थानाय समावबो जों मोना मोना समाव जेब्ला जों बिसोरखौ बुरियाव थाफायो अब्ला बिजगाबखौ होनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिथां दा बेनि ओमफ्राय बे जिगामखौ खायसे खायसेया बिदिनो ओ मा होनो बेखौ मैखुनबो बानायनायखौ जों नुनो मोनो मैखुन फालांगि खालामो बिदिनो मैखुन बानायनो थाखाय। जि गामिखौ दानफ्लेनानै सुखुनायाव सोमगोनां जायो बे सुखुनायाव सोमनानै बेखौ ओ आरोबाव सान्दुुंआव फोरानबावो बे सान्दुङाव फोरानबावनानै बेखौ
औ
मैखुमनि जा बेगर बे बेगरखौ होनानै आरामसे पेकेटाव सोनानै खालामनाय जायो आरो बेनिफ्राय ओमफ्राय बेखौ ओ दै सिप्रे मारिबाय थानाय जायो न'सिंआव दोननानै बार हाब नो मोनै जायगाया दोननानै बेनिफ्राय ओ मैखुन मोनगोन बे मैखुनखौ बाजाराव फाननानै गो गोबां रां मोनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो माइआवबो ओ ओ बिगा मा बिगासे मयावनो बिस मनगाम माइ बा बेनिख्रुइ बांसिन
औ-औ
ओ थाङो आरो दा फालांगिफोरा बेफार फालांगि आबादारिफोरा बिदिनो मोजां रां खामायनो हायो बिदिनो माइफोराबो गोबां ओ मा होनो बेखौ बिबांनि बा गोबां ओ थाइपनि जों माइफोरखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो बेलेक-बेलेक माइफोरखौ गायनाय नुनो मोनो ओनोंथांमोननिथि मा-मा ओरैनो माइ गायनाय जायगसो खोन्थानो हागोन नामा।
अ ओरैनो नंगौ नोंथांनिफ्राय गोबां माइनि सोमोन्दै आङो बेबायदिनो खोनाबाय मोजाङै गुवारै बेबायदिनो मिथिबाय जोंनिथिं गायनाया बांसिनानो
रन्जित जन' बेफोरखौ गायनाय जायो आरो। रनजितफोर गायोबा एसे खम मोननो आरो सरन'फोर गायबा बेबायदिनो बांसिनै मोननाय जायो। बेखायनो जोंनिथिं बे रनजित सर्नखौ बांसिन गायनाय जायो आरो। सरनखौ बांसिन मोनो बेबायदिनो बिगायावहाय बाइस मनफोर तेस मनफोर मोननो हायो आरो। आरो माइनि अनगायैबो जोंनिथिं दस्रा खेथिबो गायो बेबायदिनो दायो फानलु आरो टमेट' बेफोरखौबो गायनाय जादों। अब्ला नोंथां नोंथांनिफ्राय आङो माइनि सोमोन्दै गुवारै मोजां मोजाङै बेबायदिनो खोनानो मोनबाय मिथिबाय अब्ला टाइमाबो जाबाय नोंथां
औ नोंथां औ नोंथां नोंथाङाबो आंनो गोबां बाथ्रा मिथिहोबाय बे उनावबो मोनथि होगोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ गोजोन्थों।